औ। मोजां नोंथां खौराङाथ' मोजाङानो औ नोंथां खोनादों।
औ।
मा खालामना दं नोंथां?
बिदिनो दंथयो नोंथां ओरैनो।
औ औ। खबरा मोजां ना नोंथां?
औ थिगानो नोंथां।
औ आंनि कल हरनायनि जाहोना बेनोदि नोंथां
औ।
बे जोंनि बर'नि मोनसे फंसे सोदोबजों फिन होनाय दंना नोंथां। ओ बेनि बांगै मोन फंनैसो माने मिथिनो लुुबैदों आरो ना नोंथां।
माने मोनसे सोदोबाव फोरमायनाया आरो ना?
औ नोंथां औ औ।
एकदम मोनसे सोदोबआव फोरमायनायाबो ओरैबायदि जालांबाय जेनेबा जोंनि गेजेराव आथिखालाव बांद्राय बाहायनायखौ नुलानो आरो बुंनायखौनो खोनाला। गोदोसो जों उन्दै उन्दैब्लाथाय जोंनि आबै-आबौमोनखौ बुंनाय खोनायोमोन आरो।
औ नोंथां औ।
नाथाय दाथ' जोंनि आइ-आफाखौबो बुंनाय खोनाला आरो माने गोमालांखो हां लाना हांसो जाना दं।
औ नोंथां।
बे बर' रावआव ओरैबायदि माखासे सोदोब जं सोदोब दं जेनेबा जायफोरजों फंसे बाथ्राखौनो मोनसे सोदोबजों गेबेङै फोरमायनो हायो आरो।
औ औ।
माने बेफोरो सोदोबखौ बाहायनानै जेनेबा बाथ्राखौ गुसुं खालामनो बा फुसंनो हायो आरो जेनेबा बांद्राय जानला-मानला बा नांला-बंसाया गोलाव सम बुङालासिनो समखौ ओरैनो आद्रि जानायनिफ्राय बा बारग'नो थाखाय बेफोर बायदि ओ बाथ्राफोरखौ माने फंसे सोदोबाव बा मोनसे सोदोबाव फोरमायनाय जायो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
बिदिनो जेनेबा न'मा न'नि ओंखाम संग्रा खथाखौ ओ बि जेनेबा मोनसे सोदोबाव मा होनो बेखौ नोंथाङा मिथिगौ नामा?
ओ न'मा न'नि ओंखाम संग्रा खथा
औ।
ओ बेखौथ' इसिं होनाय जायो नामा नोंथां?
औ इसिं होनो।
औ औ।
माने गोदोसो बिदिनो हा गोदोथ' जोंनि न'आ हानिसो लुयोमोन नालाय नाथाय आथिखालावथ' बिदिनो फाक्कानिसो जाजोबलाङो बिदिनो न'मा न'नि ओ ओंखाम संग्रा खथा थाफामोन आरो जोंनि गोदोनि समाव माने बर' फोराव बेखौनो इसिं होननानै बुङोमोन आरो।
औ थायो नोंथां औ।
जेनेबा बिनिनि उनाव जेनेबा न'मा न'नि गेजेरनि खथा बेखौ मा बुङो मिथियो नामा नोंथाङा?
ओ नोमा न'नि गेजेरनि खथाखौ बेखौ अखं होनो नामा नोंथां?
औ अखम
औ।
फ्राय ओ हाबायाव जेनेबा गय रानग्रा हिनजाव बेखौ मा होनो मिनथियो नामा नोंथाङा?
औ बेखौथ' आं बैराथि होननायखौ आं खोनायो नोंथां। बेनोना नोंथां?
बैराथि औ आवबो बैराथियानो। माने बिसोरो गयल रानखायो नामा नोंथां हाबायाव?
आं बांसिन गयल' राननायखो नुदों आरोना नोंथां।
अ बेनिफाय बिसोरनि गाननाय जोमनायाथ' दख'नायानो जायोना?
औ दख'नायानो नोंथां दख'ना गाननायखौनो आं बांसिन नुदों आरो ना नोंथां।
बिदिनो दखनाया बिदि बिसोरो बैराथिफोरनिया मोनसे खालारानो जायोना होनना बिसोर ओरैनो गोसो बायदि आलदा आलदा खालार गाननो हायो?
बेराथि फोरनियाथ' मोनसे मोनसे खालारानो मोनसे कालार गाननायखौनो आं बांसिन नुनाय बायदि जादों। गोजा बिदि गाननायखौ आं नुनाय जादों आरो ना नोंथां बांसिन।
औ गोजा गानो आरोना।
औ।
फ्राय जेनेबा बै हाबायाव बिबान मानग्रा हौवा बेखौ मा होनो मिथियो नामा नोंथाङा?
बेखौ आं मोन्थिनाय जाया नोंथां।
बिखौ माने बै मिन्थिया नुफेरदोंना नुफेराखै नोंथाङा जेनेबा हाबा बाथाय ओ जों बिउ बिबान बान्ना लाङोना बेखौ नुदों? अ माने बिसोरखौ बारलाम्फा होननानै बुङो आरो।
औ नोंगौ नोंथां औ।
ओरैनो जेनेबा बिनग्रा हौवाफोरा साबैसे बान्ना लाङोन नोंथाङा मिथिगौ नामा?
बिबार बानग्राखौथ' आं सानैखौनो बाननाय नुयो नोंथां।
औ आंबो बांसिन सानैखौनो नुदों नाथाय अबबा अबबा साथामबो बानो होननाय खोनादों आरो आङो।
औ आं साथाम मानायखौ नुफेरनाय जागोनदां।
उम आंबो सानैखौनो नुदों नुनायालाय जायगा लाना जायगा आलदा आलदा जानो हागौ।
औ नंगौ नोथां औ।
बे बे बिबान बानना लांनायाव ओ जेनेबा जोंथ ओरै थिंख्लि मोननै मोननै खायोदांना नोंथां?
औ औ खानायगोन औ औ औ औ।
बि थिंखलियाव ओरैनो मा मा सोयो नोंथाङा मिथ मिथिगौ नामा मा मा लांफायो जेनेबा बिबान बाननायाव?
अ बेयाव सोंनायखौ आं जेनेबा सिनि सापात बेफोरखौल आं नुनाय जादों ओमफ्राय बाखि नुनाय जायाखै नोंथां। बेखौल मिन्थिनाय जागौ आं।
गाइखेरफोरखौबो सोयो सोयो नामाथाय गाइखेरबो
औ सोयो खोमा नोंथां औ औ।
बिदिनो गय फाथैबो सोफायो नामाथाय ओरैनो एसे एनै।
औ सोयो सोयो जानांगौ नोंथा औ।
औ। आरो बिदिनो माबेबा माबेयावबा जेनेबा बेखौबो नुदों जेनेबा लाव ना। बिदि बानना लांफानायबो नुदों आरो।
औ नुदों आबो नोंथां औ।
बै खोनानाय बायदिब्ला आरो मा माबबा जायगायाव आरो अमा खरबो बानना लांफालायो नामा। बिदिबो खोनादों आरो नंगौना नङाथाय।
बेखौथ आं नुनाय जाफेराखै नोंथां।
नोंथाङा बिबान बानफेरबाय नामा?
बानफेरनाय जायाखै नोंथां।
ओ आंबोथ बानफेरनो मोनाखै नाथाय बाननायनो लुुबैदों आरो माबायदि। बेनि आसार खान्थिफोरा बाननननै नायब्लासो मिथिगोनना।
मालाबा सम खाबु मोनबा बानायनानै नायदो नोंथां।
औ बेखौ सम खाबुखौनो नेगासिनो नोंथां। रावनिबो हाबा मोनथाराखैना हाबा मोनबाथाय बाननाय नायनांसिगोन एबार।
औ नोंथां।
ओमफ्राय बे बिबान बाननायाव बै जेनेबा गामिनि आइजो बा सिख्लाफोरा माने दैजों थुखैनायखौ आं नुनो मोननाय जायो आरोना जोंनिखै नोंथांमोननिखौबो बिदि जायो नामा नोंथां?
औ औ जायो नोंथां जायो बिदिनो थुखैबाय थुखैनानै एदावनाय बेदिनो जाबाय आरो जेनेबा बिबान बाननाय समाव। बा बिबार खेवनाय समाव माने बे बारलामफाफोरा माने आथिं सि मावनो मोनाबा दोरोदनो मोना जाहैबाय।
औ औ नोंथां औ। आथिं सोमावबा जुरिमाना नांनाय नामा बिदि होननाय खोनादों आं नोंथां।
औ बिदिनो जुरिमाना लायो जेनेबा सिख्लाफोरा गामिनिफोरा। बे एदावनाय समाव आथिं दोरोदबाथाय।
औ।
बिनो जंखायलायनाय बायदि जाहैबाय आरो जेनेबा बेयो।
औ नोंथां औ।
बेनिफ्राय नोंथाङा खेराइखौथ' मिथियोना खेराइ फुजा होनायखौ।
औ मिथिनो नोंथां नाथाय जोंनिखि बेबायदि खेराइ फुजा होनानायखौ आं नुवाखै आरो ना नोंथां।
बिदि दं जेनेबा खेराइनि देरसिन आइजो होननानै मिथियो बेखौ मिथियो नामा?
बेखौ दौदिनि होनो मोन नोंथां।
औ औ दौदिनि बे दौदिनि। गैयाब्ला खेरायानो जाया होननानै बुंजायो आरो बेखायनो बेखौ खेराइनि देरसिन। आइजो होननानै बुंनाय जायो आरो।
अ नोंथां।
आरो बे दौदिनिया जेनेबा मोनाबिलि समाव मोसानाय। मोसाबाथाय अखानायै फुं जाजासिम जिरायालासिनो मोसाबाय थायो आरो। जोबोद सोमोनांथाव माने मेंनाय गैया मानाय गैया ओरैबायदि मोसायो हायो।
नोंथांमोननिखै खेराइ फुजा होयो नामा नोंथां।
औ जोंनिथिं होनाय जायो नोंथां। बेनिफ्राय नोंथां बे खेराइनि औ
जोंनिखै आं बिदि खेराइ फुजानायखौ नुवाखै आरो नोंथां
औ बिदिनो एसे खम जालांबाय आरो गोदोनि समाव बांसिन नायोमोन दा एसे सोलायलांबाय आरो खम जालांबाय खेराइ फुजा होनायफोरा
औ
ओमफ्राय बे खेराइनि देरसिन एबा गोरा गाहाय बेखौ नोंथाङा मिथियो नामा
बेखौ आं मिथिया नोंथां
दे दौरि होननानै बुङो आरो बेखौ फंसे सोदोबाव
औ औ
माने बे नङाब्लाबो बेबो गैयाब्लाथाय फुजा जाया आरो बेनो आरो मेेन खेराइ फुजा होग्राया बेनो गासिखौबो फुजाखौ बोरै होनांगौ मा होनांगौ बेखौनो जगार खालामो आरो
औ नोंथां औ नंगौ
दौरिनिफ्रायनो माने जोंनि बर'आवदि मोनसे देवरि टाइटेल दंना बेखौ खोनाबाय देवरिखौ माने बे गोदो जों गोदो गोदाय माने खेराइ फुजा होनायाव बे दौरिखौनो ओ दौरि हारिनि सुबुंफोरखौ माने सोलायै सोलायै दा जोंनि गेजेराव देउरि बे बिबुं बा टाइटेला जोंनि गेजेराव थादों आरो
औ नंगौ नंगौ
ओमफ्राय बे खेराइ होग्रा बा खेराइ खुंग्रा जायग्रा जायगा बेखौ नोंथाङा मानो मिथियो नामा
बेखौथ' खेराइसालि होननाय बायदि खोनादों नोंथां
औ खेराइसालियानो नोंथां
औ-औ
नोंथांजों जोंनि बे गोदोनिफ्रायनो बाहायबोनाय मोनसे सोदोबाव फोरमायनाय बा मोनसे सोदोबाव फिन होनाय बेनि बागै सावरायनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां
औ-औ नोंथां नोंथांसिमबो फोरमायनानै होनायनि थाखाय साबायखर थाबाय नोंथां
माने बावगार हाबना थानायफोरा दिनै गोसोआव फैफिनजोब्बाय आरो
औ नोंथां औ औ
दे होमबा नोंथा ना बेखिनियावनो दोनथ'लायनोसै नामा जों
औ जागोन दे नोंथां औ दे